औ खोनादों ना नोंथां औ ओरैनो मा खालामदों
आं ओरैनो दं
अ अब्ला माने सम दङ बा आंजों ना मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो ना रायज्लायनो हागोन दा ना औ दे होमबा बेथ' पिकआनो जादों जोंनि ना गाननाय जोमनायखौ लानानै ना गोदोनि आरो आथिखालनि ना फाराग खौनो रायलायनोसै ना गोदो माबायदि गानोमोन जोमोन ना आ थिखालाव माबायदि जालांखो ना माबायदि सोलायलांखो उम औ उम गाननाय जोमनाय होनोबाथ' ना आथिखालाव गोबां सोलायबायना गोदोनिफ्राय बेखौनो बुंनांगोना आं फनैसो ना बुंगोलांसै
औ
गोदोनि समावथ' मानि बर' आइजोफोरा ना बिसिनानो मा खालामोमोन दख'ना गानोमोन ना दख'नाल'सो गोदोनि समाव बे दानि बायदि मा माखासे लंपेन्ट ना इसकार्ट बा कुरटा बेफोरबायदि गैयामोन गोदोनि समाव ना आथिखालावथ' गोबां रोखोमनि ओंखारबायना गोदोनि मानि आइजोफ्रा न'आव थानायावबो बा गुबुन बाहेरायाव थानायावबो मानि दख'नाखौनो गानोमोन होनजायो आरो ना उनावसो सो लासै लासै बिदिनो दख'ना अग्रं ना जायखौ माने एसे माने इजि जि मोनो गाननायावहाय बा एसेबाबो रेजें जायोना बेफोरखौ गानदों आरो उनावहायसो आथिखालावथ' मानि दख'ना गाननोनो बायोना आइजो बांसिनानो मानि गरम बोथोरावथ' माने दख'ना गाननो बायो माने आथिखालाव बयबो माने हाबा जानायफ्राबो माने गोबां रोखोमनि जेरै खुरथा बेफोरखौसो गाननानै थायोना न'फोरावबो आथिखालावथ' मानि बर' आइजोफ्रा दख'ना ना सब समाय दख'नाखौनो गाननानै थायोमोन गोजानाव लामा हान्थिबाबो बा न'आव थाबाबो खामानि दामानि मावबाबो आथिखालाव गोजानाव दावबाय बा माने दख'ना गाननानै खस्थ' मोनो होननानै माखासे खुर्था बा लंपेन्ट गाननानैसो दावबायनायखौ जों नुनो मोनो ना आथिखालाव लोगोसे आरो आथिखालाव मानि गरम बारा जानायजों लोगोसे मानि दख'नाखौ खौ मानि रोजा गानबाय थानो हाया होननानै माखासे नायथि ना बेफोरबायदिसो गाननानै थानायखौ जों नुनो मोनदों आरो लोगोसे माने हौवाफ्राथ' माने गोदो गामसाखौनो गानोमोन ना आथिखालावसो माने हाबपेेनट बेफोरबायदि ओंखारबाय ना जायखौ माने मुगाजों लोगोसे जों बेफोरखौ माने गाननो सोलोंबोदों आरोना ओ नोंथांनि बाय दिबा आथिखालनि आरो दानि गाननाय जोमनाया माबायदि फाराग नुदो फंनैसो बुंहरदो
ओ गाननाय जोमनाय होनना बुङोबाथ' गोदोनिखौ नायोना आरो दानिखौ नायोबाथ' गोबां फाराग दंसै नङा होमबा गोदोनि गाननाय जोमनाय होनना बुङोबा गोदो गोदोथ' आरो फ्राय दख'ना आरो गामसाखौ बाहायोमोन आरो दख'ना आरो गामसाखौथ' जोंनि बर' आइजोफ्रानो गावनो आखाइजों बानायनानै दर'नोमोन
औ बेनो
दिनावथ' आरो बेफोरखौ बांसिनानो माने जौसे जौखोन्दोआव नैजि जौखोन्दो सोल'सै होनजायो जाय ओ दख ना दाग्रा
दख'ना दाग्राफ्रा औ
औ आ बेफोरखौ बाहायनाया गोदो गाव बानायनाय हिसाब रो माने मोजांबोमोन आरो गोदोनि गाननाय जोमनायफोर खौ मोजांबो नुयोमोन आं खोनानो मोन दों दख'नाखौ ओ मोननै रोखोमाव दं होननानै ओ लांगा दख'ना आरो अग्रं नाने दा आंबो एसे बां मिथि मिजां मिथिया आरो दा गाननाय जोमनाय हिसाबैथ' आं बबेबा दानि दिनावथ' आरो गोदोनि दिनाव बयबो बर' आइजोफ्रा गावनि ड्रेसखौ गावनि दख'नाखौनो गाननानै मोजां मोनोमोन दानि दिनाव थ' आरो मा जाखो खायफा खायफा आरो फ्राय नङा बांसिन आइजोफोरानो गाननाय जोम नायाव मर्दार्न ड्रेसफोरखौ गोसो होसै
गोसो होयो औ
बबेबा थांनाय बबेबा हान्थिनायफ्राव आरो मर्दान ड्रेस गाननानै बेरायनो लुबैसै
उम
दा हौवा बा हौवा माहारिफोरनि गेजेराव बेनो गोदोनि बर' हौवाफ्रा फ्राय गामसाखौ बाहायोमोन दानि दिनावथ' आरो लामानिफ्राय न'निफ्राय एसे ओंखारबानो लंपेन्ट गस्लासै नङा होमबा आरो दानि जाय दानि जेनेरेसनफ्रा गावनि फ्रायानो सोरबा सोरबा खायफा खायफा मर्दान मर्दान ड्रेसखौ फ्राय लुबैसै गावनि ट्रेडिसनेल ड्रेसखौ अनेक गाननानै बस्थो मोनलायबावग्रा मानसि दंसै आरो माने खिन्थु गोदोनि मानसिफ्रा खिन्थु बेफोरबायदि नङामोन गावनि ट्रेडिसनेल द्रेसखौ माने देखायहैनो सह' खालामहैनोसो गोसो जायोमोन आरो गावनि सिनाय थिखौ हैनोसो लुगैयोमोन आरो खिन्थु दानि बर' ओ बिराद सेन्ज जाबाय आरो औ दा गामि ओनसोलफ्रावथ' फ्राय सोलिबावो बेफोरो दख'ना गाननाय बा नायथि बा बेफोरो सोलिबावो खिन्थु जाय आइजोफ्रा टाउनाव थायो बैसोर आइजोफ्राथ' बाहायलानो होनजायो ससियेल मिडियाफ्राव ओंखारनो बा माबा मोनसे माबाफ्राव देखायनो थाखायल'सो दसेनि थाखायल'सो माने दख'ना बाहायसै आरो माने
गुबुन जायगाफ्राव था नाय आइजोफोराथ' बांसिनानो ना गानस्राला माने सुनो लामनोबो जायगा गैया बेफोरबायदिबो होननानै मानि गाना माबा मानि इदि होनाय खोनायो आरो आं आथिखालावहाय
लोगोसे आरो बिसोर बाहेरायाव ओंखारबाबो बे गोजान जायगाफ्राव थाहैनायफ्रा आइजोफ्रा मानि जोंनि बर'नि दख'ना गानोबा माने गुबुन फ्रा माने नायो बायदिसिना ना बेनि थाखायनो माने आरो जोंनि बाय दि बयबो गाननाय नुयाबा नुवाबा मानि हारसिंबा बोरैबा मोननानै माने गानलिया आरोना बेखायनो आथिखालावथ' गोबां माने गोजान गोजान आव जोंनि बर'फ्राबो थाहैगासिनो नालाय ना सोरबा सा ख्रि मावनाय बा ओरैनोबाबो थाहैनाय ना बेफोरबायदियाव माने जोंनि आइजोफ्रा गावनि आंगोनि दख'नाखौ मानि गाननायखौनो नुस्राला आरो ना
औ
लोगोसे गोदोनाथ' माने ओन्दै ना गोदोना माने स्कुल जेरै एल पि स्कुलफ्रावथ' थांबाय बिनि उनाव आरो बे नाइन ना क्लास ओइट नाइनावनो बा सिक्स सेभेनावनो गानोमोन होननाय खोनायोमोन आरो जोंना दख'नाखौ क्लास सिक्स सेभेनावनो स्कुलावनो गाननो मोन खायोमोन लोगोसे आरो न'आवबो मानि एसे सिख्ला देलें जाबानो गानखायोमोन आरो बर'फ्रा ना गोदोनि सम ावहायबा दानाथ' आथिखालाव माने माने आथिखालावथ' नाइननिफ्रायसो ना क्लास नाइन निफ्रायसो बे दख'नाखौ होनायखौ नुयोसै ना आरो अबावबा अबावबाथ स स्कुल फ्रावथ' दख'ना गान होननायखौनो नुला ना दखनायानो गै जेरै इंलिस मिडियाम स्कुलफ्रावथ' आथिखालाव माने लंपेन्ट स्कार्ट बेफोरसो सोलिसै ना क्लास गिदिरबाबो औ ओरैनो आरो कलेजफ्रावबोथ' बिदिनो मोननै रोखोमनिसो थायो दाना सुइजार ना सुइजाख खौबो गाननो हायो औ माने जोंनि सोलोंसालिफ्रावबो आथिखालाव मानि फरायसाफ्रा दख'ना गाननो मोनिजों लोगोसे न'फ्रावबो माने गाननो बायसै आरोना
औ
औ गो
ओरैनो औ ओरैनो थानायफ्रावथ' औ दा जों बर' समाजफ्राबो गोबां सोलायबाय दासिमबो मोनफा मोननै गामिफोर दं आरो ओ गामिफ्राव नेमखान्थिफोर बानायनानै दोनदों दा बेफोरो हाबा जानाय आइजोफोरा लं बा माबा मोनसे बेलेग बेलेग जानो मोनो बेफोरबायदि नेमखान्थिफोर बानायनानै दोननाय दं आरो
औ खायसे खायसेयाव थायो औ
औ
नाथाय खायसेयाव गैया आरो ना
बेफोरबायदि नेमखान्थिफोरखौ जुदि गामिफ्राव बानायनानै दोननो हायोबाथ जोबोद मोजां
मोजां खोथा औ
जोंनि ट्रेडिसनेल ड्रेसखौ जुदि सिनायथि होनोबा बेफोरबायदि नेमखान्थिफोरखौ बानायनानै दोननोबो हानांगोन
औ नंगौ होमबासो मानि थांनानै थागोन ना औ जोंनि हारिमुवा
सानसे सम माने बेफोरो गोमालांनांगौ दाथ' आरो आखाइजों गाव बानायनाया गोमालांनो हमगासिनो होनसै दा गामि ओनसोलफ्रावथ' फ्राय गामि ओनसोलफ्राव फ्राय खमायबाय बेफोरो
खमायबाय औ दानायखौनो नुलिया आ आथिखालाव आथिखालाव टाइमानो थोआ थोआ होनो ना आरो खायसेयाथ' माने दानो लुनो रों रोंखाला आथिखालनि सुबुंफ्राथ' ना खायसे खायसे एसे रोंनायाबो माने बे ओरैनो इजियै माने फैसा होबानो मोननायखाय माने बैफोरखौसो गाननो लुबैसै आरो ना नाथाय बे बेफोरबायदि दा आथिखालाव ओरैनो फैसाजों बायनाय बा खस्थ' खालामालासिनो बायनाय माखासे जोंनि सिफ्राथ' माखासेया मोजाङानो नङाना माखासे गोबां गाज्रि गाज्रि कवालि थिनि खुन्दुंनि ओंखारो जायो जोंनि देहानि नि थाखाय गोबां खहा खालामो ना माखासे खम दामि जिबफोर दङ जाय माने एसे फिस्ला ना बेफोरो माने जोंनि स्किन नि थाखाय मोजां नङा आरोना माने‌ आरो बे माखासे दख'ना दं दा दा एसे खमाव मोनोना थिनस थिनस'फ्राव आरायस'फ्राव बेफोर दख'नायाथ' मानि जोंनि मोदोमफोरखौ मानि एसे मानलुनाय इलारजि खालामनाय टाइपनि दङ आरो ना नाथाय गोदोनि बे आखाइजों दानाय ना माइदि दख'ना बेफोरथ' बेबायदि खालामामोन जोंनि देहायाव जेबो खहा खालामामोन नाथाय ओमफ्राय बेफोरो आथिखालाव ना गुबुन हादरनिफ्राय लाबोनाय दख'ना दाना लाबोनाय जिफ्रा माने जोंनि देहाखौबो खहा खालामगासिनो आरोना बेजों लोगोसे दा सुबुंनाव बेराम आजार‌ जानाया बेजों लोगोसे जादों होननांगोन आरोना गाननाय जोमनायजोंबो जोङो गोबां गाज्रि गाज्रि बेसाद खुन्दुंफोरखौ जों मानिफ्राय दिहुनो बेखौथ' जों मिथिला ना मा अबे जिनिस बायदि उदों बेखौथ' जों मिथिया बेखौनो माने एसे समायना नुबानो गानला बायसिगोन‌ ना बिदिनो आथिखालावथ' गोबां बे फिस्ला फिस्ला दख'ना ओंखारोना बेफोरथ' माने देहानि थाखाय जोंनि देहानि थाखाय मोजां नङाखौनो नुहुरो आरो ना जायो मानि मो मोदोमावनो थालायि दख'नारफोर दङ ना जाय सिलिक मिलिक बेफोरथ' मानि मोदोमाव मोजां जागोन होननानै आं सानो आरोना माने देहायाव उम
दा होमबा नोंथां जोंहा समाबो जाबाय नङा होमबा जोंनि सावरायनायखौ एसेबां दोनथ'नोसै औ